औ नोंथांनिसिमबो खुलुमनायखौ बावाहरफिननाय थाबाय।
औ ओ नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो आंजों सम दङ ना?
औ नोंथां आंहा सम दङ नोंथाङा ओ मा सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ ओ दा आङो बेबायदिनो जोंनि मा ओ दोरोङारि बा फोरबोफोरनि सायाव आङो नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ नंगौ सावरायजा बिदिबा नोंथाङा
औ ओ दा जोंनाथ' बेबायदिनो ओ जोंनि दोरोङारि फोरबो होनबाथ' जोंना गोबां रोखोमनि फोरबो दोङो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ
औ जेरै- बैसागो फोरबो बा मागो फोरबो बेनिफ्राय मा कार्तिक फोर बो नङा होनबा ओ दा बेनि गिस सेरजों आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे जोंनि ओ बैसागो फोरबोखौ जोङो माबायदियै ओ खुंनाय जायो नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां हागोन थारैनो जोंहा बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो होननानै बुङो ब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैबायदि फालिबोयोमोन जोङो दाबो बे बेफोरबायदिनो फालिबोगासिनो दङ जोङो बे बैसागुखौ जोंहा गोजाम बोसोर थांनायजों जोंहा गोदान बोसोर खौ बरायनानै बरायनायजों लोब्बा लाखिनानै बे बैसागु फोरबोखौ जोंहा फालिनाय जायो आरो ना। मोसौ ओ ओ बैसागुखौ जोंहा स्नि सान फालिनाय जायो आरोना नोंथां थिग बेबाय गिबि सानाव जोंहा आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंहा मोसौ बैसागु बेखौ फालिनाय जायो आरो जोंहा हा नैथि सानाव माने मोसौ बैसागु ओ अ नङा मानसि बैसा बैसागु बेखौ फालिनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
औ थिग बेफोरबायदिनो जोंहा आरोबाव गुबुन गुबुन ओ स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरोना थिग बेबायदिनो सौ बैसागुखौ ओ जोंहा सैथो दाननि जोब था सानाव फालिनाय जायो आरोना नोंथां बे सान फालिनो थाखाय जोंनो मिथिंगायावनो मोननाय बायदिसिना गोबां मुवा बेसाद फिथाइ सामथाइ ओ बिबा ओ बिलाइ बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो ना बेखौ जोङो ओ सानसे सिगाङावहायनो नागिरखानानै माने बुथुमनानै अबावबा सोरहानि बा बारि बागान बा सोरहानिबा लामाफोराव बा सोरहानिबा न' सेरफोराव गायनानै दोननाय बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लायो आरो नङाब्ला
जोंहा गला बाजारफोरनिफ्राय बायनानैब्लाबो जोङो थियारि जाखानानै थायो आरोना नोंथां
थिग नो जेब्ला बै साना फैगोन जेब्ला सैथो दाननि जोबथा सान बे दिना जोंहा माने सोरांगोन अब्लानो जोंहा माने जों सुबुं माहारिफोरा फुङावनो सिखारनानै जोङो माने बे ओ जोंहा बेनि सानसे सिगांखालि बुथुमनानै दोनखानाय जेरै- हालदै गोथां आरो फान्थाव लाव पानिलाव आरो खाथ्रि थिग बेफोरबायदिखौ जोंहा गल गल हानानै लागोन आरो ना नोंथां गल हाना लानानै खावसे बाहागोखौ जोङो मालाबो सुनानै लागोन आरो खावसे बाहागोखौ जोङो ओरैनोबो ओ हानानै लागोन आरो ना नोंथां थिग बे बायदिनो जोंहा ओ बेफोरबायदि नेमखौ फालियो आरो ना बेफोरबायदिनो ओ खान था बा सारायनि खिथुनि बेखौ जोङो अरजों सावनायाव जा गोसोम सारायबा खान्थायाव हांगार बा दागो जानानै थायो जोङो बेखौनो हल'नानै लाइ जु लाइ मालायफोराव जोङो लानानै बेखौ जोङो जानाय थाव बा थाव गोथाव फोननानै जोंहा बे गनजों गनखौ लानानै जोङो बेयाव मोसौनियाव माने खोथा फोननाय जायो आरो ना फाग्रा सिख्रा
औ औ
दैैनावबो माने जोंहानाव जा जैथा मोसौ दङ बे थानो जोङो माने फोथाखौ फोननानै जोंहा माने गथ'निफ्राय जोङो दिहुननानै लांनाय जायो आरो ना दुब्लि बा फोथारसिम थिग बेफोरबायदिनो लांनानै जोंहा माने बे लाव फान्थाव हाना लानाय खावसे बाहागो ओं थुख्रा थुख्रा गल गल हाना लानायखौ जोंहा लांफानानै माने बेनि मोदोमाव माने फोनै फोनै जोंहा थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां
औ थारैनो।
औ बे थुखैनायाव जोंहा खुगा मेथाइबो ओ रोजाबनानै खनो बेफोरबायदिनो माने जोंहा बे मोसौखौ हगारनानै होनानै फैयो आरो ना लांदां फोथाराव आरो हगार हा होनायनि उनाव जोङो बेखौ मोना मोनायावसो जोंहा माने ओ लायनो थाङो आरो ना लायनो थांनानै जोंहा उनाव बे गुलियाव जेब्ला मोसौखौ लाबोयो अब्ला जोङो मोसौनो फागा गोदान बेखौ जोङो बावो आरोना नोंथां थिग बे बेबायदिनो जोंहा मोसौनि गलियाव बेबायदिनो बे दिनखालि आलारि बाथिबो फोजोंनाय जायो आरोना नोंथां
औ आरो आं खोनानो मोनदों जोंहा दे मोसौ बिहु बा मोसौ बैसागो खालि जोङो ओ गोखा गोखैसो खायफा ओनसोलफोराव जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बेनि बागैबो
औ औ नोंथां ओं थिग बिदिनो गोखा गोखै जानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय बा जोंनि न' सेरावनो जोंनि गामि खाथि खालाफोरावनो मोननाय जों बेफोरखौ बुथुमो आरो ना गोखा गोखै जेरै दिंखिया खुंखा जारि बिलाइ थास' बिलाइ नेरसिं बिलाइ बेबायदिनो बेन्दों बिलाइ आरोबाव ओ मानि मुनि आरो बेबायदिनो गोखा गोखै होननानै बुङोब्ला थाइजौ खान्थाल बेबायदि फिथाइ गोरलै गोरलै बा बिलाइ गोरलै गोरलै थाइस्रि बिबार बेफोरखौ जोङो गासै ओ माने ओ जा जोंनि न'आवनो मोनखायो नालाय जोंनि दुब्लि बारि बा जोंनि फोथार खनो हाग्रा बंग्रा गासैखौबो जोङो बुथुमनानै सेजौ सेथा बिद बेखौ जोङो जानाय जायो आरो ना बेखौ जायोबोला लायनो जोंहा माने बेमार आजार जाया होननानै जोङो माने गोग्गो देहा मोनो होननानै जोंहा फोथायनाय दङ आरो माने नों
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरा ओ सोलियो नामा नोंथाङा आंनो एसे खोनथानानै होदो
सोलियो नोंथां आरो जोंनाबोथ' बेफोरबायदिनो मा ओ मोसौखौ जाय ओ माने सानाव जोङो थुखैगोन बा दिनाव थुखै फैगोन बे दिनखालिनो जोंना माने आ बेफोरबायदि गोखा गोखै बायदिसिना मैगं थाइगंखा जोङो मा खा थिंनानै जायो आरो नोंथां
औ नोंगौ थारैनो
औ औ
ओ दा बेनिफ्राय ओ जोङो मा नोंथाङाथ' मोसौ बैसागोनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनो हाबाय आ आं दा मानसि बैसागोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै नामा नोंथांनो
औ औ फोरमायनानै होदो नोंथाङा गुवारैनो फोरमायनानै होदो
औ आ दा जोंना मानसि बैसागो होनोब्ला जोंनाथ' बेयो मा रंजानाय फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ
ओ औ आं बेबायदिनो मा ओ मानसि बैसागोखालि जोङो ओ फुङावनो सिखारना मानाय गुइस्रां लोबस्रां बोरै खायफा ओनसोलफोराव आं नुनो मोनो बेबायदिनो ओ बैसागनि से खालाराव माने आ न'खर न'खर फुजा होनायखौबो आं नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो खायफाबा औ खायफा बेबायदिनो फुजा ख फुजाफोरखौ ओ होयैनिनाव बिसोरो मा आ न'खर न'खर बा माने बिदिनो गिदिर उन्दै मान होलायनायखौ जों नुनो मोनो बा न'खरनि गिदिरफोरखौ उन्दैफोरा खुलुमनानै बिसिनिफाय बोर लायोबा आ न'खरनि गेदेरफोराबो बेफोरबायदिनो उन्दैफोर खुलुमनानै इसोरनो अननाय बाबो सारस्रियो आरो जाहाथे बे बोसोर गोदानाव मोजाङै थाङो बा मोजाङै जोङो बा गोग्गो देहा लाखिनानै जोङबा थांनानै थानो हायो बे बेनि थाखायबो जोङो मा फोरबो होनाय जायो लोगोसे जोङो बोराइ बाथौआवबो बेफोरबायदिनो ओ फुजाफोरखौ होनानै जों न'खरनि सुख सान्तिनि थाखाय ओ बोर बिनानै लानाय जायो आरो नोंथां दा बिनिफ्राय औ आ दा बिनिफ्राय जोङो से खालारनिफ्रायथ' जोंना बिदिनो ओ फुजा होनायाव बा बेफोरबायदिनो जोङो मा न'खर न'खरबो माने जोंना बेफोरबायदि हुदा दङ दे दङ जे जोङो मा न'खर न'खर जोङो गिदिंनानै बा हाबनानै जोङो जौ जुमाय बेफोरबायदि लोंनायनिबो हुदा दोङ आरो नोंथां औ आ दा बेबायदिनो जोङो मा बैसागो होनोब्ला जोंना माने आ बेयो माने जोंनि मोनसे एंगार हायि फोरबो बेनि थाखायनो जोङो मा आ बैसागोनि थाखाय जोंना मा मोनसे आ नेमखान्थि दङ आरोना नोंथां बेफोरखौ जोङो ओ मा जुमाय सो संनानै दोननांगौ दोननाय जायो जाहाथे जों बे बैसाग औ आलासि दुमसि फैयोब्ला माने ओ लोंहोनो हायो बा होनो हायो बा न'खरनि सुबुंफोराबो लोंनो हायो बेनि थाखाय जों बेहाय मा माइब्रानि जुमाइफोरखौ जोङो मा ओ बैसागोनि आगोलावनो बाय सिगाङावनो जोङो मा बेहाय जोङो माइब्रा जुमायखौ संनानै दोन्नाय आरो नोंथां औ
औ औ नोंगौ थारैनो।
औ औ उम। दा जोङो बे आर' नाइखौ जों माबायदि सङो आं नोंथा एसे फोरमायना होलांसै। ओ जोंना
औ।
औ नोंथांङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां बुंदो।
औ जोंना ओ बे माइब्राखौ माइब्रा माइरं औ माइब्रा माइरंखौ जों ओंखाम बायदि गिबियावनो संग्रोनानै लायो। बेनिफ्राय जों बेखौ ओ जेब्ला बे ओंखामा मोनोबा माइब्रा ओ जुमाया मोनो अब्ला जों बे खौ ओ बेनिफ्राय मा खालामगोन खांनानै जेब्ला गुसु जायो जों बेखौ एर'ननाय जायो मोनसे प्लास्टिकआव। बा लाइ बिलाइफोराव जों एर'ननाय जायो। औ बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो जों बेहाय एमाव थाइसे बेफोरबायदि होनो होनाय जायो आरो नोंथां। जायखौ जोंनो जुमाय संनायाव नांगौ जायो एमाव। औ बेखौ जोङो बेहाय मा माइब्रा ओंखामाव थाइसे फोननानै होनाय जायो। ओ बेनिफ्राय जों बेखौ बेफोरबायदिनो बुयाम बा बाल थिं बा खान्था बा हानि जे दौ बेफोराव जोंङो मा सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे बेयो जेबो जाया। औ ओ बेफोरबायदिनो जोङो मा सोनानै मोजाङै दोननाय जायो। ओ गोबाव समावलागै जों बेखौ दाङालासिनो दोननांगौ जायो। बेखौ दाङोबा माने बेयो गाज्रि जानायनि ओ रा लामायाव फैयो आरो। थां ओ बेबायदिनो जोङो बेखौ गोबाव समालागै दोननांगौ औ। ओ बेबायदिनो जेब्ला जों बैसागु स दान स फैगोन अब्ला जों बेखौ मा दिहुननानै लोंनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो औ ओ बेबायदिनो जुमायफोरखौ संनानै लोंनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ थारैनो।
औ। ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां नांदों ओ औ जोङो उनफोराव औ बेफोरबायदिनो जोङो सम मिलायोब्ला रायज्लायफिनसै नामा नोंथां। ओ दा जोंना समाबो जाबाय।
औ नोंगौ ओ बिदिब्ला बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबदो नोंथां।
औ औ नोंथां थारैनो। ओ दे बिदिब्ला नोंथां औ गोजोन्थों।